औ
हेलौ औ
ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
ओरैनो दङ नोंथां। औ नोंथाङा आंनाव फन हरनायनि जाहोनखौ खोन्थानो हागोन नामा?
ओ आं फन हरनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदा एबा टपिकनि सायावसो सावरायनो होनना फैदोंमोन। दा नोंथाङा औवानि ओ एसे सोमोन ओ जिहेथु औवाजों मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो ए एबा औवाया जोंनि थाखाय मानो गोनांथि नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जो हागोन नोंथां औवाया जोंनि जोबोर गोनांथि जोंहा औवा नङाब्लानो खावसे खामानिया जाया होननाय बायदियानो।
औ
गिबियावनो जोंना औवानि बाहायनाया न' न' लुनायाव जोङो गोदोनि समावथ' जोंना अन्थाइ सिमेन्ट बाला बेफोरजों इथाफोरजों लुनाय न' गैयामोन नालाय।
गोदोनि समाव जोङो औवाखौ न' लुनायाव बाहायग्रायोमोन थ' न'लुनायाव बाहायो आरो जोङो ओ बेफोरबायदि जेनेबा फिसा फिसा खामानिफ्रावबो बाहायनाय नुनो मोनो जेरै ओ मा होनो बे आबादनि आबादनि बेलायाव होनब्ला जोंना मै मै हालौवनायाव जोंना मै नांगौ मै बेफोर खौ बाहायनाय जायो बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो मोसौ होनो थाखाय जोंनाव लावथिनांगौ। बेफोरखौ आरो ओमफ्राय हुकेनफोरखौ बाहायनाय जायो।
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ औ ओमफ्राय जोंना नाहा मैया थांनो जोंना ना हमनो ना हमनायनि बेलायाव जोंना बेबायदिनो मा होनो जेखाइ खबाइ बेफोरबायदि हेबनाय जों नुयोमोन आरो सिगांनि समावहाय सेन खखा आरो हारिमुनि बेलायाव होनोब्ला जोङो बेफोरबायदि ओ खाम सि ओ सिफुं सिफुंखौ जोङो औवानिफ्राय बाहायनाय जायो बानायनाय जायो। ओमफ्राय आरो थरखाफोरखौ नाफोरखौ जोङो बानायो औवानिफ्रायनो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो गोबां बानायबावो ओमफ्राय बिदिनो जोंना गोदोनि समावथ' गोदोनि समावबो दानि समावबो जोङो ओ माइ दोननो थाखाय दुलि बाहाय बानायनाय जायो आरोना नोंथां। बे दुलिखौबो औवाजों बानायनाय जायो आरो नोंथां।
ओमफ्राय बेफोरबायदिनो मे-मेरला माने गोबाङानो बानायनाय जायो बेफोरबायदि ओ गग्रा गन्द्रा एफोरखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो जेनेबा जोनोमनिफ्राय थैजासे जोङो औवाखौ जोंनो औवाखौ नांगौ जायो आरोना। जोनोम होनबा जोङो बे जोंना गोजान जागोन गथ'खौ जोङो जोङो नारिखौ सिगां समावहाय बेबायदिनो डक्टर डक्टरनाव जोङो लाङामोन आरोना बांसिनानो गामिफ्रावनो। जायोमोनथ' बेफोरबायदि समावहाय खाथि खाथि जेनेबा जोंथिं बेखौ खाथि होनोथ' बै गोबौ जि जायो। बिगुराहाय बेखौ खाथि होनो बेजों हानाय जायोमोन आरो सिगाङो निखौहाय ओमफ्राय थैनाय थैनाय समावहाय जेनेबा मानसि थैबाहाय बेखौ बानगाबनानै गोथैसालिसिम लांनो जेनेबा सावग्रा बे जायगासिम लांनोहाय बे औवाखौबो बाहायनाय जायो आरोना। जों बेफोरबायदि बाहायनायखौ नुयो आरो। थ' बेफोरबायदिनो गोबां जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जेनेबा फिसा फिला फिसा फिला जोङो ओंखाम संग्रायावनो होनबा बेफोरबायदि ओंखाम संग्रायावहाय जोङो माबाखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेनेबा दालि बायदिसिना बिदिनो मैगंफोर सानो थाखाय जेनेबा सागंखौ बाहायनाय जायो। ओमफाय ओंखाम संनायावबो जोङो ओंखाम एरखावनो थाखाय बा बायदिसिना एरखावनो थाखाय जोङो खादौखौ बाहायनाय जायो। ओमफ्राय बेबायदिनो सान्द्रि संग्राय बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो थ' नों नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायना होदो।
औ जागोन। हौवायाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथां?
औ।
नोंथाङानो माखासे खोथाफोरखौ फोरमायलांखाबाय जिहेतु औवाया जोंनि थाखाय मानो गोनांथि औवाया जोंनि नि थाखाय मानो गोनांथि होनोब्ला सब खामानियावनो जोंहा हेफाजाब होयो औवाया जेरै मावनाय एबा जे मोसौ हालौवनायावहाय नोंथां बुंनाय बायदि जिथु माइ गायनो थाखाय जोंहा बेदिनो बिदिनो मै मै होयो आरो बेबायदिनो
औ औ।
खुकेन बाहायो बिदिनो बावखा जों बेफोराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो गोबां बिबदिनो आबाद मावनायावहाय बेरा बेराद दुमनाय मोसौ बोरमा हाबनो हायैनि जों बेावबो जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जोंहा आबाद मावनायावहाय बैसां बनायनाय बेबायदिनो जिंखा बैसां खुमब्रा बैसां लाव बैसां बायदिसिना रोखोमनि मैगं माइगं गायनायावहाय जोंहा औवाफ्रा बाहायनाय जायो। आरो जोंहा बानलु गायनायफोरावहाय जोंहा बेबदिनो दोसथाब्ला दोसथाबलि जिथु जोंहा बानलुआ बांद्राय बेबायदि बार फैयोब्ला बायनि जोंहा औवाजों दोसथाबनानै होयो। दुरुं सोंनानै आरो जोंहा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंहा औवाजों बेबायदि सिफुं बानायो। जिथु मिलौदो देंखो रोजाबग्रा बनायनो हायो औवाजों, आरो
औ।
ओमफ्राय बिदिनो बाख्रि दुलि गोबां ओ नोंथां होनलांनाय बायदिनो बनायो आरो। जों जितु ना हमनाय बेलायावहाय नोंथाङा जिथु फोरमायलांखादों ओ खबाय जेखाइ सेन जों बेफोरावबो बाहायनाय जायो। आरो जों माइरं सालिनो थाखाय एबा माइ जावनो थाखाय जोङो ओ जिथु संग्राइ सान्द्रि जों बेफोरावबो बाहायनाय जायो, आरो गोबां ओ जों बेफोर गोदो जों बांसिन जोंहा औवाजोंसो न' लुयोमोन, दासो जोंहा गोबां ओ पाकका फानि जालांबाय गोदोथ' गोबां औवाया बाहाय जायोमोन। ओ बेबायदिनो इन्जुर बेबायदिनो मुदा होनाय गोबां खामानिफ्रावनो औवाजों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। दाबो बाहायो सोरहाबा सोरहाबा दाबो ओ बाहायनायखौ जों बांसिन जिहेथु जों बांसिन हौवाया नांगौ जाखायो जों पाखानि न' लु होन जों बिल्डिं न' लु होन जोंहा औवा नांगौ जाखायो मानो होनोब्ला? जोंहा औवा गैयाब्ला जोंहा खामानियानो जाया। जों जिथु ओ औवा जोंहा न' लुनो बावहाय सुंथानो थाखाय एबा खाबथाबनो थाखाय जोंहा ओ माबा मोनसे गाखोनानै बैसांबनायनो थाखाय ना औवा नांगौ आरो जोङो बांसिन नायोब्लाथ' जों बिल्डिंफोरावहाय जोङो गोबां औवा नांगौ जायो मानो होनोब्ला सुंथानो एबा थालाय होनायावहाय जोंहा गोबां ओ बिदिनो ओ औवा नांगौ जायो जों जोंहा गोबां औवा नांगौ बेयावहाय सुंथानायाव मानो होनोब्ला? बे औवानि सापर्जोंजोसो लोगोसे जोंहा बै साद दालायखौ होनो हागोन। सुंथानानै आरो बेबायदिनो जोंहा औवाजोंहाय गोबां ओ बेबायदिनो ओ लेखा मोननायखौ जों बहि मोननायखौ जों नुनो मोनदों दानि ओ जोङो टेक्न'ल'जिजों बनाय जानाय ओ बेफोर मेसिनजों जोंहा औवाजों जिहेतु पेपार बहि जों बनो खौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोङो बे औवाया जोंनि फरायनाय लिरनायफ्रावहाय जोबो खामानि होदों, मानो होनोब्ला? जोंङो औवानिफ्रायसो बनाय जानाय एबा जों लिरनो मोनदों बेखौहाय नङा होमबा नोंथां? खोनादों ना नोंथाङा? औ।
औ खोनादों।
आरो औ आरो जोङो औवानिफ्राय बेबायदिनो औवा मेवाय जों जानो हायो। औवा जिथु जोङो अनलायाव औवा मेवाइ होयो बेखौ जों जानो हायो औवानिफ्राय जों बेखौ मोननो हायो, जोङो गोबां रोखोमनि ओंख्रिफ्राव जों होनानै जोंबो औवा मेवाइ जानो हायो। नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा औवानि सायाव फंनैसो?
औ औवानि सायावथ' ए मेवा मेवाखौनो आं बुंना लागोन। बे मेवआ गोखै बिदि दोनो ओ जायखौ जोङो बेखौ गोबाव समनि थाखाय स्टर खालामनानै दोनो। बेखौ नोंथांमोननिसिंजायबो बेबायदि मेवा गोखै जेनोबा औवा बा मेवाइनि मायाव गोखैखौ दोनो ना? हेल नोंथां? औ बेफोरबायदि दो औ बेफोरबायदि ओ जेनोबा औवा मेवाइखौ जोंङो नाफोरजोंबो जानो हायो। थ' औवानिफ्राय बेफोरबायदिखौ मोनो औ बेफोरबायदि जेनोबा जोंङो जुमायनि जु बा लोंनाय जानायनि सायाव बे जु जौ फोरखौ बुंनांगौ जोंङो जौयावहाय ओ बे ओ ओ गेजेरावदि ओरै ओ जेनोबा सोना दोनोना बेखौ जानथा जे जान्था औ बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो हेबनाय जायो। बेबायदिनो जोंङो औवानि बाहायनायखौ बुंनो हायो आरोना। थ' ओ औवानि बाहायनायनि सायाव बुंनो थाङोब्लाथ' गोबाङानो नाथाय गोसोयावसो फैया।
औ।
बेफोरबायदिनो होन गोदोनि समावहाय जेनोबा ओ बाजारावहाय हाथाय बाजाराव ओमफ्राय जेनोबा जोंङो माबा मोनसे फाननो जेनोबा बायनो फाननो बिदिनो जेनोबा फालांगि खालामनो थांङोब्ला जोंङो साइकेलबो सिगांनि समाव बांद्राय गैद्रायामोन गारि घराबो गैद्रायामोन। बेबायदिनो गोबां ओ गोजान लामा बिदिनो हा जेनोबा मैगं थाइगं फाननो थांङोब्ला बेखौ बाननानै लांनो थाखाय जोंङो बेखौबो दाननाय जायो आरो ना औवानिफ्राय दा बेखिनियानो। बिदिबाथ जोंना समाबो जाबाय नोंथां?
औ नोंथां नोंथां सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां। नोंथाङा बेबायदि गावनि रोंगौथिखौहाय फोरमायहरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोनथाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ दे।
औ दे।